हेलौ
ओं
खोनादों दा?
खोनादों औ।
अ मा खालामदों?
दाथ दंथ'यो ओरैनो। ओमफ्राय नोंथाङा?
आंबो दं। अ आंबो जाखांनानै ज जिरायनानै दं।
ओ ओमफ्राय बोरै नोंथांना खबरा? ओंख्रियाथ जोंनिया औ। ओ ख्रिया जोंना दालिसोमोन। दालि आरो आलु फाजा। नोंसोर ना?
जोंहा सबाइजों दाउ ओमफ्रायो भिन्दि भाजा।
अ गोथावानो।
गोथावमोन गोथावालाय।
नोंथांनि बुंनायजों गोसोआव-गोसोआव फैबाय आं सबाइयाथ' बर'नि गुबै ओंख्रिमोन ना?
औ औ।
आरो मा मा दंबावोमोनलाय बर'नि गुबै ओंख्रिया।
ओरै अनला ओंख्रि नारजि अमा। सबाय साम' बेफोरथ' जाखाबायानो। अनला मेवाइ। बेफोर बेफोरो। बेफोरनो बर'नि ओंख्रि जाहैबाय आरो। मुंदांखा ओख्रि।
अ जोंहा आरो बर'आव बर'नि ओंख्रिफ्रा जि आइथेक मोनबायमोन ना माखासे।
औ मोनबायमोनथ' आरो जि आइ थटिक मोननाय। फ्रा। अनला ओंख्रिफ्राबोमोन औ औ अनला दाउ। अनदला दाउ ओमफ्राय नारजि अमाफ्राबोमोन।
औ सबाय।
सबायओ दाउ रोसि सबायजों साम'आ नंगौमोनदां बे। ओमफ्राय दाउरोसि बेफोर दंमोन आरो माखासेखौ बारा गोसोआव।
आरो ओम। आरो जोंहा दंमोन मोनसे बर'नि ओंख्रि जि आइटेक मोननाया केराडापिनि।
केरालाफिनि औ औ।
हाग्रायाव मोनोना बे मैगंखौ।
औ बांसिन। बांसिन औ बांसिन बेखौ मानास हाग्रामायाव मोनो खोमा केराला।
मुलि मुलिरो। रोखोमै बाहायो बे मैगंखौ।
खेला दाफनिखौ।
औ केराडाफिनि।
अ।
ओ बर'नि ओंख्रि बेफोरखौ बोरै सङो नोंथाङा मोनथियो नामा एसेसो।
बर'नि ओंख्रि अनला दाउखौ जेरै ओम अनखौ देग्रोबाय फार्स्टआव बेनिफ्राय देना लाखानानै दैखौ फुदुंग्रोबाय दै। फुदुंनायाव। जेब्ला गोदौवो अब्लाना अन देनाय। बेखौ होना होबाय ओमफ्राय सिगां नों बेदरफोरखौ एवग्रोना लाग्रोखानांगोन आरोना। ओमफ्राय जेब्ला बे। गोदौनायाव नों अनलाखौ होनानै माबा एरबाय थाबाय खारैबो होनांगौ ओमफाय ओमफ्राय। बेनि उनाव बेदरखौबो होजाबाय आरो बेयावनो गोदौफुबाय थानाय समावनो।
औ।
अनला ओंख्रियाव ओमफ्राय ओ खारदै होआबा जाया खिन्थु होथारनांगौ खारदैखौ एसेबाबो
ओ आरो जोंहा थाहैबाय नारजि नारजि जों अमा बेखोलाय बोरै सं गोन नोंथांआ मिथियोनामा इसे
बेखौबो नारजिखौ सिगां रुग्रोना लानांगौ रुग्रोनानै आराम लाग्रोदो ओमफाय सागंजों साग्लिनांगौ आरो बेखौ नोङाबा बिगाब बिगाब थायो नालाय। ओमफाय उनाव बेदरखौ होना होदो बि बेयावबो सिगां बेदर एवग्रोना लाग्रोखानांगौ आरो।
आरो बिदिनो
नारजिखौ एग्लिखांनानै बेदरखौ होबानो जाबाय बेनाबो।
औ। नोंथाङालाय मा मा ओंख्रिखौ मोजां मोनो जानो।
आङो बांसिन नारजि नार जि अमा। नारजि अमाखौ गोथाव मोनो। बेनि उनाव सबायजों दाउ ओमफाय अनलाखौबो दाना गोथाव मोनग्रा जाबाय आं सिगाङाव अनलाखौ जानो बाग्रासोमोन। दासो गोथाव मोनो। जादाव जादावनो। ओमफ्रायो सबाय साम' बेफोरखौबो गोथाव मोनो।
आङो सबायजों दाउखौ औ। आं बुंनो थाङोब्ला सबायजों दाउखौनो गोथावसिन मोनो होनजायो।
औ औ।
औ औ नंगौ।
बेनिफ्राय मा माखौ मोजां मोनबावो?
बेनिफ्राय थाबाय अनला दाउ मेवाय आरो नारजि बिदिनो गासिबो ओंख्रिखौनो मोजां मोनो बुंजायो। गावनिनो बर'नि ओंख्रिना बोरै थ' नेवसिनो बेबायदि जाहैबाय।
उम उम अनला मेवाइखौ माबोरै सङो नोंथाङा मिथियो नामा
अनला मेवाइखौथ' आं मिथिनायाव ओरैनो सिम्पोलै संथारनाय बायदियै ओरैहाय आरो ओ
औ
गिबियावनो अनखौथ' गुन्दै खालामना लाग्रोनांगोन माइरंखौ गुन्दै ओ बिनि उनाव दै फुदुंना लाबाय बे दैयावहाय लासैनो बे गुन्दै खालामना लानाय माइरंखौ लासै लासै होबाय आरो औ बे गोदौनायाव बेनिफ्राय खारै खारै होयो नामा एसे बे समावनो?
औ होजायो बेयावनो।
आर बेनिफ्राय आंनि मिथिनायावथ' बे समावनो ओ मेवाइखौबो होसनना
गोदौबाय थानाय समाव
औ। गुबुन गुबुन स्टाइलनि थानो हागौ आलदा आलदा रोखोमनि।
औ जायगा लाना जायगा औ जायगा लाना जायगा संनायफ्रा बेलेग बेलेग जाखायो।
जायगाजोंबो खोथा थाबाय।
नोंसिना जायगाया बबेयामोन?
जोंनिखौ ओरैनो गुवाहाटि होनो।
गवाहाटि। गवाटि मा जायगा?
ओं गुवाहाटियानो ओ मा होनो नोंथाङा ओ बे बर'नि ओंख्रिफोरनि गेजेराव ओं मा बुंनांगौ बे बर'नि ओंख्रिफोरखौ माबोरै लाखिलांबाय थानो हा-हागोन होननानै नोंथाङा सानो?
बर'नि ओंख्रिखौ लाखिलांबाय थानो थाखाय जों बयबो माने बर' सुबुंफ्रा बेखौ संना जाबाय थानांगोन आरोना।
औ। नंगौ आरो बेनिफ्राय नोंथाङा बर'नि ओंख्रिफोरखौ मालाबा सानसे गोमालांगोन होननानै सानो नामा? जायफोरा जि आइ टेग मोनाखै बेफोर ओंख्रिफोरखौ गोमालांगोन होननानै नोंथाङा सानो नामा?
आंथ' बेखौ गोमालांगोन बायदिखौनो सान हराखै आरोना। आंनि बायदिब्ला आरो मानो होननानै बुङोब्ला बेखौ गामि ओनसोलाव थाग्राफ्रानो बां बांसिन संना जाखायो बिदि बर'नि ओंख्रिफोरखौ।
औ नाथाय आं बुजिनायाव एसे आलादालाय ओरैहाय। ओ जेब्ला जोंबो बाहायबाय थायो जोंबो जाबाय थायो बेफोर ओंख्रिफोरखौ। बे समावनो गुबुन बे जोंनि खाथि खालानि गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो बेफोर ओंख्रिखौ माबोरै सङो माबोरै जायो बेफोरखौ सोलोंनाय जायोना।
औ बेबो मोनसे।
बिसोरबो बिसोरबो बेखौ जागोन जोंबो बेखौ जागोन बिसोरबो गावसोरनि ओंख्रि बुंना लागोन जोंबो जोंनि ओंख्रि होना लागोन बेबायदियाव एसे कन्ट्रभारसि जागोन बायदिखौ नुहुरो आरो जुदि जि आइ टेग मोनाखैब्ला।
मोनाब्ला उम
आरो फारसेथिं जि आइ टेक मोनखानायफोरखौथ जों गुबुनजों सिख जागोन खौ साननो खालार एसे गोरा मोनबाय जों दाद खालामना गावखौल गाव
उम उम बरनि ओं ख्रिमोन होननानै जि आइ टेक मोनखाबाय नालाय बे थो
आरो औ आरो बर'नि ओंख्रिनि गेजेरावनो माखासे ओंख्रिफोर दंना जाय जायफोरखौ जोंङो मुलि ओंख्रि मुलि हारिनि महरै बाहायनाय जायो बेफोरखौ नो नोंथाङा मिथियो नामा मोननैसो ओरैनो?
औ बेफोरो जाहैबाय जेरै मानिमुनि बेनिफ्राय खरादाफिनिखौबोथ होनखाबाय नोंथाङानो दहाय। ओमफायो बै जारि जारिखौ मिथियो दा? दाउ रोसिफ्राव होना जायोना बेखौबो। मुलि हिसाबैनो। उम बेनिफ्रायथ आं मिथिनाया गैथला बेनिफ्राय
औ आं नोंथांनि बुंनायजोंनो औ आंबो दाजाबदेरनि नामा नोंथां बुंनायजों ओ ओजों जाबाय जोंहा जोग्लावरि थाहैबाय आरो खिफिलेवा
उम खिफिलेवा माने खिफि बेन्दों।
आरो बिदिनो गोबां खानसिया खानसिसा ना खानसिया बुङो
कानसिसा
आरो बिदिनो थाबाय औ जायो।
औ आं बेखौ जायो होनना मिथिफेरामोन माने।
औ आरो बासिगि बिबार सेवालि बिबार बिदिनो गुबुन गोबां रोखोमनि दङ जायफोरखौ जों मुलि ओंख्रि हिसाबै बाहायनाय जायो मुलि मैगं।
उम।
ओ नोंथाङा बेफोरनि औ।
खानसिसाया जानायाव बिनि टेस्टआ माबायदि?
बेनि जानायावथ' बेखौ एसे। गोखा गोखा बायदि मोनो खाथो खाथोनो। मानि मुनि।
मा बायदि रोखोमनि जायो बेखौ जेनेबा?
बेखौ फाजा जानाय जायो।
फाजा उम।
एखमबा आलुजों एखमबा गाव गोजायैनो जाबाय औ। ओ एसे गोखा। खाथो खाथो मोनो आरो बिनिफ्राय गावनि आलादा मोनसे मोनामनाय दं आरो मोदोमनाय।
औ औ। मालाबा जानाय नायनांसि
औ नंगौ। नोंथां समाबो माथो जोंनिया जाबायलाय।
अ जाबायानोथ' आरो।
दोनथ' जासिगोन नामा।
दे होमबालाय औ नोंथां दे। दे औ।